हेलौ
हेलौ खुलुमबाय नोंथां
हेलौ
हेलौ खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथां नोंथाङा मानो कल खालामामोन
आं नोंथांजों एसे जोंनि बर हारिफोरनि जिउ खुंनायनि बायदि जिउ खुंबोदोंमोन गोदो गोदाय बा दासिमबो माबायदि जिउ खुङो बेफोरनि बागै आङो थासारिफोरनि बागै एसे नोंथांजों सावरायायनो सानदोंमोन
उम दे बुं बुंलांदो होमबा नोंथाङा
दा जोंनि बर हारिनि बागै बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर हारिया गोदोनिफ्राय नो गोबां गाजा गोमजायै जिउ खुंदोंमोन जोंनिया दाथ जोंना गोदोनिफ्राय आरो दानिफ्राय नायोब्ला जों गोबां आलदा जिउ खुंनायखौ एसेबाबो नुनो मोनो गासैबो आबुङै आलादायै जिउ खुङा जाजोबाखैबाबो एसेबाबो जों सोलायनायखौ नुबो बाय मानो होनना बुंङोबा जोंना गोदो सोलोंथाइ बिथिंआवबो जौगानाय नोङामोन नाथाय गोदो जोंनिखौ जों नाहरोब्ला जोंना जोबोद गाजा गोमजायै जिउ खुङोमोन जोंना गोबाङैनो जोंनिया जिब जुनार आबाद दानाय लुनाय बायदि संनाय खावनायनि सायाव जिउखौ जोंना सोनारनानै बर हारिया जिउ खुंबोदोंमोन बेनि गेजेरावनो जिब जुनारखौ जों बुंनो थाङोब्ला अमा फि - फिसिनाय मोसौ बोरमा फिसिनाय मैसो फिसिनाय बायदिखौ गुबै खालामनानै जोंनिया बर हारिफोरा जिउखौ खुंबोदोंमोन बे जिब जुनारखौनो फाननानै बेफोरनि रां रुफाजों बेफोरनि मोननाय गाइखेर आरो लोगोसे बिदिनो ओ बे अमा फिसिनाय जोंना अमा फिसिनायाथ जोबोर गुबै बर फोरनि गेजेरावहाय बेनि अनगायै आरो दानाय लुनायनिबो दं दानाय लुनायाबो गावनो बे मिथिंगानि फ्राय मोननाय फिथाइ बिफांफोरनि फिथाइ बि बिबार बिलाइ बिगुर बायदिफोरखौ देग्लिनानै बिनिफ्रायनो बिदै बा बानायनानै रोसि बानायनानै सोमनानै खुन्दुंफोरावहाय गाबहोनानै गावबा गावनो दा लानानै जोंनाहाय गाननाय जोमनायफोरखौ गानोमोन आरो बेफोरखौनो फानोमोन बेफोरजोंनो रांखान्थि बिथिङाव जोंनिया ओ आरजिनानै जिउखौ खुंबोदोंमोन
औ
आबाद मावनायनि गेजेरावबो नुनो मोनो जे जोंनाहाय माइ गायनाय जुखाम बेसर फा फाथो बायदिफोरखौनो गुबै खालामनानै माने जिउखौ खुंबोदोंमोन बे बर'फोरनि मोनसे एंगार हायै ओ खामानि बायदिमोन दा जों फोरबोनि बागै बुंनो थाङोब्लाबो फोरबोआबो जोंना जोबोद गाजा गोमजायै जायोमोन जेरावहाय मोनफ्रोम बो फोरबोआवनो जोंना जानाय लोंनाय ओ ओ ओंखामनि आलि बेदरनि आखाइ जोबनो गैयै जानाय लोंनायनि गेजेरजों। जों आरो मोनसे एंगारायै बाहागो बाव जेरै जोंना जौ सोंनाय जौ लोंनाय। बेफोरखौ लोंनायनि गेजेरजों जानायनि गेजेरजों जोबोद रंजा बाजायो गावबा गावनि हारिनिनो जोंना मोसानाय दङ गावबा गावनि हारिनि गाननाय जोमनायजों गावबा गावनि नि ओ जानाय लोंनाय बेफोरबायदिजों आरो जोंना निजाआ गावबा गावनिनो मेथाइफोर दंखायो जायफोरखौ लानानैनो जो रंजा बाजायै मोनफ्रबो हाबाखौ खौनो खुङोमोन जोंना। हारियावहाय बेजों लोगोसेनो। बेजों लोगोसेनो जोंना बे बा बुं मोसानायफोराव बुंनो थाङोब्ला बागुरुम्बा दं। आरो बायदि फोरबो बाथौ फोरबोफोरावबो खेराइफोर मोसायो। लोगोसेनो मेथाइफोरावबो दङ आरो मोनसे एंगार हायो जोंनि जोमग्रा हिसा बै जोंना आर'नानायइ दङ। जाय बे आर'नाइखौ जोंना जोबोर मान होयो। सनमान होयो बिदिरफोरखौ बरायनाय बायदिसिना ओ मेल मिटिंफोरावबो मेलफोरावबो जोंना बे आर'नाइखौ जोंना मोनसे सनमान गोनां, ओ हिसाबै जोंना फरायनानै माने लाबोयो बा बरायनायनि गेजेरजों बेखौ जोङो माने मे बुंनो थाङोब्ला बे आर'नायइानो जोंनि मोनसे सारिनि गोख्रों सिनायथि बायदि बेहायबो गावबा गावनि ओ आंगो जोंहा बर' हारिनि आगरफोर दंखायो। जायखौ नो इरना नै गावनि आखाइजोंनो एरनानै बर'फोरा गानोमोन। होयोमोन आरो मोनसे बर' हारियाव बिदि फोथायनाय दंमोन जे, जोंहा बियो माने गोदो जोंनि गोदो राजा रानिनि समनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानायमोन जेराव बुंनाय दङमोन जे दाव दहायाव थाङोब्ला, ओ हर थौसेयावनो गावनि फिसायनो बा जाबा गावनि फिसायफोरनो हर थौसेयावनो आर'नाइखौ दानानै आगर होनानै। ओ दानानै बेखौ हरनांगौमोन। होननाय बिदिबो बेफोरबायदि दानानै अरनो हा हायोब्ला जोंना दावहायाव देरहायोमोन होनना फोथायनाय दंमोन आरो।
औ
फोथायनायखौनो लानानै दासिमबो जोंना बे आर'नाइफोरखौ दायो गानो सनमान होयो जोंना। बिदिनो जोंहा आरो मोनसे जों बुंनो थाङोब्ला बर' हारिनि धोरोम बाथौ धोरोम। बाथौ धोरोमाहाय जों हादरनि गासै हारिफोराव नायनो थाङोब्ला बा जोंनि बे हारियावनो नुगोन जे बाथौ धोरोम फुजिनायखौ बाथौ धोरोमखौ खौ जोंनि बर' हारियावल' फुजिनायखौ नुगोन बेहायबो जोंना बाथौ फुजिनायाव गोबां नेमखान्थि दं। जाय नेमखान्थिफोरा गुबुन हारिनि धोरोमफोरजों जोबोद आलादा। जोङो एखे जानायखौ नुनो मोना जोंनिया बेहाय मोनसे रोखोमनि बिफांखौनो फुजिनाय जायो दंफांखौ जायखौ गोदोनिफ्रायनो जोंना बर'फोरनि आफा इसोर हिसाबै जोंना मानिबोदों।
गोबां बेफोरबायदिनो जोंहा आंगो फोरबोफोर दं फोरबोफोरनि गेजेरजों जोङा नेमखान्थिखौ लानानै जोङो बे बाथौ फोर्बोखौ जोङो खुंबोयो बाथौ फुजाखौ जोङो होयो।
उह-उह-उह
आरो बेनि अनगायैबो जोंङा अनलायनायनि गेजेरजों जिउ खुंबोदों जोंना जानाय लोंनाय बेजों लोगोसे जोबोद खौसेथिनि गेजेरजोंबो आरो जोबोद मावख्रुबनानै जाग्रा होननानै हारि हिसाबै सिनायथिखौ मोनो होनना बुंङोब्ला गोदोनिफ्रायनो गावबा गावनि थै बोलो थै बायदिखौ खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों गावबा गावनो आबाद मावनानै गुबुननाव सोनाराजासे जोंना मावनानै जाबोदों बर' हारियाहाय।
उम उम।
बिदिनो लोगोसेनो गावजों गावबो गिदिर उन्दैफोरखौबो बिराद सनमान होलायो। गिदिरफोरखौबो सनमान होयो मान होयो खुलुमो। आरो सोमोन्दो लालायनायनि गेजेरजोंहाय उन्दै गेदेर सोलोम सोमोन्दो लालायनायनि गेजेरजोंनो जोंना बिदि बर' हारिया जिउखौ खुंङोमोन। दा ना थाय दासिमबो जों बेफोरबायदि जिउ खुंनायखौ नुनो मोनो नाथाय गोबां सोलोंथाइ जौगाबोनायनि उनावहाय जोंना ओ गोदान गोदान हारिनि गुबुन गुबुन हारिनि खायसे खान्थिफोरखौ बोजोबखांनायनि उनावहाय दा खायसे खायसे जायगायाव उम जोंनि हारिनि खायसे नेमखान्थि बेफोर थासारिफोरनिफ्राय एसे आलादा जालांनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो जोंनि बर' हारियावहाय।
औ औ औ।
नाथाय बियो जोंनि मोनसे ओ गोसोखांथावना हाव मोनसे जोंनि थासारि बायदि जाय जों मालाबाबो बावनो हाया बेफोरखौ। दा आं नोंथांनिसिम जोंनि बर' हारिनि बागै बेखिनिखौनो बुंनानै आंङो आंनि बुंनायखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय दा आं नोंथांनिसिम मिथि थिनो लुगैयो जे जों नोंथाबोथ' आंनि बर' हारिनि बागै गोबांखौनो मिथिगौ। दा नोंथां बर' हारिनि बागै मायबाफोर एसे बुंनो सानदों नामा?
आंङो बर' हारिनि संनाय खावनायनि बागै होननोसै। बर' हारिया जोंना मेवाइ अनला ओमफ्राय दाउ संनाया बिराद जायो आं बिनि संनायनि बारै होननोसै। अनला मेवाइ दाउ ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो नांगौ माइरं। दाउ बेदर आरो मेवाय जों जों माइरंखौ दसे समनि थाखाय सोमना दोनना जेब्ला माइरंआ रुयो अब्ला जों माइरंखौ देना लायो आरोना माइरं रुयजासिम जोंङो दाउ बेदर ओमफाय मेवाइ बेफोरखौ जगार खालामनानै लाखानोसै हानानै। सुनानै लाखानोसै ओमफ्राय जेब्ला जोंङो माइरंखौ देखाङो अब्ला सारायखौ जाननानै जेब्ला साराया दुंङो अब्ला थावफोरखौ हरना होनिसै आरोना थाव दुंखां खांनानै ओमफ्राय जोंङो मा होननो बेखौ सामब्राम बानलु बेफोरखौ होनोसै ओमफ्राय एरनोसै दसे बिनि उनाव बेदरखौ होसननानै मोजां एवनोसै आरो ना बेदर खौ बेदरखौ एव खांनानै मोजां एवखांनानै संख्रि हालदैफोरखौ होनोसै मस्लाफोर हो बा होफा जाखाबाय बाहायनो बेदर एवनायआवनो ओमफ्राय एरनो सै मोजांङै आर बेदरनि दैखौ गहोगोरनोसै आरो ना आराम दै गहो नानै दैखौ रानहोसै बिनि उनाव जोंङो मेवाइखौबो होसनहरनो हाखाबाय आरोना बेहायनो। जों मेवयाइ हाखाना लानायखौ मेवयाइ हाखा लानाय खौ होसननानै लानानै बेनि उनाव एरनोसै दसे ओमफ्राय एरखांनानै खारैखौबो होफा हर जाखायो बे समावनो मेवाया मोजांङै रुइ रुइ माबानायनि रुइनायनि माने मोजांङै गुरै जानायनि न'नि मेवाया गोरा जायोना जोंना। बेनि थाखायनो जों खारैखौबो होखानानै लाखानो हायो आरोना बेहायनो। ओमफ्राय मोजां लानानै दै खौ होनोसै साराइसेसो दै होखानांगौ मोजां रुइनो थाखाय बेदर ओमफ्राय मेवाइनि थाखायनो ओमफाय। जेब्ला सारायसे दै होखांनानै खोबना दोनसै आराम गोदौ होनोनोसै दसे समनि थाखाय। ओमफ्राय अब्ला अन गुन्दै जों जेखौ देनानै लादोंमोन। बेखौहाय जोङो एसे दै होनानै गामलायाव बरनग्रोसै अन गुन्दैखौ। ओमफ्राय दै एसे होना। दै गुसु होनानै अनखौ माबानोसै आरो ना सामसखौ सामसफोर लानानै। बिदिनो गलायसै अनखौ ओमफ्राय गलायना। नै उनाव अनला ओंख्रिखौ नायफिनसै गोदौदों गोदौदोंना गोदौवाखै माबायदि गोदौखो। ओमफ्राय नायखांनानै उनाव जेब्ला अन हरनाय बायदि जायो अब्ला अनखौ हरो। सै ओमफ्राय अन जेब्ला अन। खौ हरो अब्ला एरबाय थानांगोन आरोना नङाबाथाय अना गथा गथा थायोना जोंना।
अ औ।
ख' अन हरनाय लोगो लोगो जोङो खोस्लिजों एरबाय थानांगौ जेब्लानाखि बियो गथा गथा माबानो। हाया गावनि माबाखौ।
औ औ माने लाव लाव महरसिम फैनायसिम आरोना
औ ओमफ्राय बिनि उनाव एरखांनानै आरो गोदौ होबावनोसै ग्लब ग्लब होनलायलायनाय अनखौ अनला ओंख्रि माबाखौ बिनि उनाव जोङो। मा होनो बेखौ जोंनि बर'नि गंगार दुन्दिया बि थायोना बेखौ लानोसै आराम खानानै सुनानै दोनसै आरोना ओमफ्राय जेब्ला अना अनलाया मोजां माबायो गोदौवो होनाय बायदि जायोब्ला मोनहांजानोसैयाव माबाखौ होनोसै गंगार दुन्दियाखौ हानानै होनोसै आरो ना जोङो ओंख्रियाव ओमफ्राय दसे आरो गोदौहोबावसै खोब खोबालासेनो एरै एरै दोनबाय थानांगोन आरो ना नङाबा अनलाया गोदोलाङोना जोंना ओमफ्राय। माबानानै मोजाङै नायनानै ओंख्रिया जेब्ला मोनहां मोनहां जायो जोंनि जानायनि हिसाबजों आरो ना जों जेनेबा माबायदि जानो लुुबैयो जों लाव लाव जानो लुुबैयो ना एसे गनु माबा जानो लुबैयो। बेजों हिसाबहोना जोङो। लाव लाव जानो लुुबैबा माबानो हाबाय थाब मोनहोनो हाबाय आरो गनोबा एसे माबाबावहोनो हाबाय बेजों हिसाब आरोना ओमफ्राय बेखौ नायनानै उनाव संख्रिखौ साखिनानै खांनो हाबाय आरो ना अनला ओंख्रि ओ मानो मोननाय जाबाय बिथाङा बरनि ओंख्रिनि बागै मा मा ओंख्रिखौ मिन्थियो
आं मिन्थिगौ जोंना मैथाजों अमाबो जायो ओ मैथाजों खांख्राइ बिदिनो दा नों होननाय अनला ओंख ख्रि बिबो औ थास बिबो
उम सब।
जाबो सबाय
उम। नाफाम बरनि नाफाम औ
बिदिनो दों जोंना आरोबाव गोबां दङ'
एम्फु आ बो न औ
औ औ जोंना एम्फौआबो औ एम्फौखौबोथ जोंना बर' हारि। आरियावनो गावनो फिसिनानै। गावनो बे जोंनि गोदोनिफ्रायनो औ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानायखा जोंनिनो बे बर हारिनि।
औ।
गासिबो जायो गाव गावनो नोंथाङा मिथिगौना बे एम्फौ फिसिनायाव मा मा बिलाइफोर होनाय जायो
औ औ औ इन्दि इन्दियाव फियोना एम्फौखौ